हेलौ
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ औ
नोंथाङा औ नोंथाङा सम दंबा आंजों दसे सम रायज्लायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
ओ नोंथांनियाव मोननैसो आयदानि बागै सोंनो नागिरदोंमोन आं नोंथां ओ बिदिनो जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनो मोजाबै नङा होमबा नोंथां बेहाय जोङो दैज्लां बोथोराव माइनि आबादखौ बांसिन मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां? औ माइनि आबादखौ जोङो माबायदि मावा एबा माबायदि मुलाम्फा मोनो जोङो माइ आबाद मावनानैनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथाङ
औ
औ दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां
औ
औ दैज्लां बोथोरावथ' गासैबो जायगा एबा ओनसोलावनो माइनि आबाद बेखौ मावनाय नुखायो बिदिनो दाब दाब जायगा एबा ओनसोलाव बिदिनो मेसें बोथोराव माइ गायनाय माइ गायनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
औ जोंनि गामि एबा ओनसोलावथ' दैज्लां बोथोरावसो माइ गायो आरो नोंथां
औ
थिग बेबायदिनो जोंनि माइ गायनो थाखायथ' जोंनिया खोथिया फोग्रोनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ जोंथ' गिबियावनो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन बे माइज्लि खौ जोङो गोदोनि जोंनिया माइ बोरायखौबो दोनो खायफाफोरा आरो खायफाफोरा बिदिनो माइ बिदान एबा खोथिया बिदान गोदान बायो आरो
औ
दखानफोरनिफ्राय थिग बेबायदिनो बेखौ जोङो लाबोनानै जों बिदिनो फाथौनि बसथाफोराव सोनानै जों बिदिनो हाखर एबा बे बोहै बोहैयै दै एबा दिदोम दै थानाय दंग'फोराव जों सोमनानै दोननायखौ नुयो आरो नोंथां
औ
आ थिग बेबायदिनो बेखौ हरसेबा हरनै सोमना दोननायखौ नुयो बेनि उनाव बोखांनानै जों बेखौ बिदिनो बे बस्था बस्थाफोराव जोङो बिदिनो दिहुनना दिहुनो दिहुननानै माने एसे जोङो बिदि फेनानै होनाय बायदि खालामो आरो माने माने बेखौ बिदिनो जों ज'मा ज' दोना आरो एसे फेनस्रिनानै होयो थिग बेबायदिनो जों बेखौ थालिर बिफांनि बिलाइ गोथांखौ लाबानै जों माने बेयाव खोबना दोनो आरो हरसे
औ
थिग बेबायदिनो बेनि अखां नायै नायोब्ला जों नुगोन जे बे जोंनिया माइज्लिया जोंनिया माने बिदि खिलिनायखौ नुगोन आरो खिलि जेननायखौ औ थिग बेदिनो जों बे खोथियाखौ होनोनो थाखाय दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै फोमोननानै लागोरोनांगौ गोदोथ' जोंनिया मोसौजोंसो हाल एवो नङा होमबा नोंथां
औ
औ दानिया ट्रेक्टर जोंनो हाल एवनानै माने मोजाङै हाब्रुखौ फोमोननानै लानानै जों बेयाव नांगौ बिबांनि हासार सारनानै जों बे खोथियाखौ माने बिदिनो जों खायफाया गामला एबा खिरखा बिदिनो ओ जाय जेराव लायो लानानै माने बिदिनो सास्रि सास्रि फोयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जों खोथिया फोनो थाखायबो गोबां जोङो ओ बोथोरफोरखौबो नायनांगौ जायो माने जा दिनखालि अखा हायो बे सानखालिथ' जों खोथियाखौनो फोखाया आरो माने ओ जों खोथिया फोखांनानै जेब्ला जों अखा मोनो अब्लानो बे खोथिया माने ओ गाज्रि जायो आरो गाज्रि जायो माने जोंनिया बे जा माइलि फोदों माने बे माइफोरा जोंनिया ओ खास्राजोबो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ बिदि अखा मोनब्ला जोंनिया खोथिया मोजां जाया आरो बोरैबा जोंनिया गेसें जाजोबो आरो। बेनिखायनो खोथिया फोग्राफोरा बोथोरफोरखौ मोजां नायनानैसो ओ फोयो आरो नोंथां।
औ
औ थिग बेबायदिनो खोथिया जोंनिया बिदिनो मास मोनसे लायो खायफाफोरा रजबनो थाखाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेब्ला खोथिया जोंनिया रज'बो जों बेखौ ओ माइ गायनो सम जाब्ला जों बे खोथियाखौ उम जों बिदिनो फुनानै बिदिनो आखा सिस्टेम फुनानै जों बिदिनो आरंजों खानाय जायो आरो नोंथां।
औ
ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि गामि एबा ओनसोलाव खोथियाखौ दायो नखरनि मानसिफोरखौ बारा फुनाय नुवा माने ओ बिदिनो हायजिरा कामला लायो आरो नोंथां। बिदिनो आखासेयाव दसथाखा खरि बिदिनो फुनो मानसि लानायखौ नुयो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ माने ओ गाबोन बायदि माइ गायगोन दिनै बायदिनो खोथियाखौ फुजोबना लायो आरो नोंथां। औ थिग बेबायदिनो माइ गायनो थाखायनोथ' जोंनिया ओ दुब्लि एबा फोथारखौ मोजाङै ओ हाब्रुफोरखौ जों फोमोननानै लाग्रोनांगोन नङा ओमबा नोंथां?
औ
औ हाब्रुखौ फोमोननानै लाखांनानै जों बेयाव हाग्रा थैनानिबो मुलि होयो एबा हासारबो होनानै जों बेखौ ट्रेक्टरजों एवनानै जों माने माइ गायो आरो माइ गायनो थाखायबो जों गोदो गोदाय जों न'वाव न'नि मानसिफोरानो गायोमोन माने गोदो गोदाय जोंनिया मोसौजों जों हाल एवयोमोन नालाय नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ गोदोथ' बिदिनो ओ जोंनिया मोसौजों ज' गोबां हा एवनो हायामोन सानसेयाव जों बिदिनो सानसेयाव दब्लायसे दब्लायनैल' एवनो हायोमोन नालाय थिग बेनिखायनो जोंनिया नखरनि गोजानाव माइ गायोमोन आरो गोदो औ दानिया थ' मोसौजों हाल एवला नालाय ट्रेक्टरजों थ' गोबां बिगा बिगा हा एवनाय हायो सानसेयावनो नङा ओमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ बिनिखायनो सानसेयावनो ट्रेक्टरजों नाम गोबां बिगा हा होनानै माने गोबां ओ मानसि बुरजा जों हाजिरा एबा खामाला लानानै माने सानसेयावनो फोजोबनायनि जोङो ओ सानसेयावनो फोजोबनो सानो आरो।
औ
औ थिग बेबायदिनो दैज्लां समाव जों बिदिनो ओ जोङो बिदिनो आलिफोरखौबो गोदान गोदान खोबाय थानांगौ नङा ओमबा नोंथां माने दैनि राहा खामनांगोनथ' औ थिग बेबायदिनो जों बिदिनो माइनि आबाद मावनानैबो गोबां माने न'खरफोरखौ सुंथानो हादों एबा माइ फाननानैबो गोबां रां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलावबो माइनि आबादखौ माबायदि मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनिया थ' गोदोनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाथ' जों गामि ओनसोलनिया बोरि नङा बोरि नङा होमबा नोंथां जोङो मेसेङाव अ माइनि आबाद मावनो थाखाय जोङो दैनि गोनांथि जायो बिदिनो जोङो दैज्लाङाव गोबां मावनाय जायो नङा होमबा
औ औ
जेब्ला जोङो दैलाङाव बिदिनो माइनि आबादखौ गोबां मावनाय नुयो जोंनि बोसोर गिदिंलायनाय जोङो जानो थाखाय एबा गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय न'खरफोरखौ जोङो न'खरनि गासै सुबुंनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो माइनि आबादखौ मावो जोङो जानाय गुबै जानाय आदारानो जोंनिया माइ नङा होमबा नोंथां माइदोनो ओंखाम औ बेहाय जोङो बर'फोरबाबो जोङो गुबुनफोरबाबो जोङो गोबां माइनि आबादखौ गासैबो मावो जोङो बिदिनो नोंथाङा होनलांनाय बायदि जोङो खोथिया नङाबाथ' जोंनिया माइनि माइआनो गायनायानो जाया नङा होमबा जोङो बिदिनो खोथियाफोरखौ गोबां रोखोमनि फोनाय जायो जोङो बिदिनो खोथियाखौ फोनानै फुनानै जोङो जावायफिननानैबो आरो फुनानै गायफिननायखौ जों नुनो मोनो जोङो बिदिनो बोरि ओनसोलाव गायनो थाखाय जोङो खोथियाखौल' फुनानै जोङो ओरैनो गायो हालेवनानै जोङो जोङो बिदिनो भेर एबा जोङो गोथौ जायगायाव जोङो बेखौ जावायफिननानै फुनानै जोङो जाहा थे बियो दैजों लोमनानै बुखारलाङा बिदिनि साननानै जोङो गायनायखौ नुनो मोनो जोङो बिदिनो माइफोरखौ जोङो गायखांनानै बिदि गोबाव सान बि बिदि दोननानै जोङो दानैसो दोननानै बियो जेब्ला मोनो अब्ला बेखौ जों हानाय जायो हानानै बिदिनो जोङो न'फोराव एबा जा जायगायावनो जोङो दानियाथ' जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां ट्रेक्टरजोंबो जोङो हालेवो एबा न'फोरावबो लाबोनानै जोङो बिदिनो नानायखौ जोङो नुनो मोनो नानानै जोङो दुब्लिफोराबो गोबां जोङो नाना लाबखानायखौ नुनो मोनो बेहाय जोङो जानो आनथाखिनिखौ लाखिनानै जोङो फालांगिफोर खौबो गोबां खामनाय नुयो बर'फोरखौ बिदिनो हाथाइ बाजार एबा गला फोराव जोङो गोबां फाननानै रां खामायनायखौ जों गोबां नुनो मोनो बिदिनो जोंहा माइआ मोनसेल' रोखोमनि नङा गोबां रोखोमनि माइ दङ बोथोर बा बोथोर लानानै जोङो गायनायखौ गोबां नुयो नङा होमबा नों थां जोङो बिदिनो माइब्राखौथ' जोङो नांखागौ बर'फोरनो बिदिनो मागो ए बा बैसागोफोराव फिथा सावराय सावनो जोङो गोबां माइब्राखौ गायनाय जायो नङा होमबा ओ बियो गायालासिनो बिदि बायना जानोबो गोबां रां बेसेन गोसा बियो ओ जोङो बिदिनो ओ के जि सेफोराव जोङो बिदिनो एक्स'फोरावसो मोननाय जायो। ओ बिनिखायनो जोङो ओ गावबागाव न'आव जानो आन्था बिदिनो माइब्रा माथाखौ जों गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो जोङो ओ माइफोरनि मुं बुङोबाथाय जोङो गोबां दङ' बिदिनो मासुरि ओ बिदिनो माइसा ओ माइसाखौ जोङो गिबियावनो ओ बिदि जोङो ओ माइ गायनायनि माइ गायगाबाथ' जोङो थाबनो बिदि जोङो
औ।
हानानै मोनजाया नङा होमबा नोंथां बिनिखायनो जोङो माइसाखौ गिबि फोग्रोनानै जोङो ओ माइ हानायनि माइ मोननायनि सिगां जोङो जाग्रोनो थाखाय बेखौ फोनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो गोबां ओ परिमल बि बिदिनो जोङो बाइसमुति ओ नाग्रि ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां माइ बिदिनो जोङो गायनायखौ नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ बर'फोराथ' गोबां बिदिनो ओ आगोलहाय गोदो गोदाय जोङो गोबां बिदिनो सावरि बादालि जानानै जोङो गोबां बिदिनो गायलायनानै जोङो बिगा बि गा हाबाबो बिदिनो फोजोबलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय दानि जुगाव जोङो बुंनो थाङोबा जोङो फैसानि बिदि हाजिरायाफोर लिंबाबो जोङो गोबां सुबुंखौनो मोननो थांला ओ बिदिनो जोङो खेबसेनो जोङो ट्रेक्टरजों हाले एवखानाय जायो। बिगाब्रै बिगाबाबो जोङो सानसेयावनो फोजोबनायखौ जों नुनो मोनो बर' फोरखौ जोङो लोब लोब गायनायखौनो गोबांनिफ्राय जों गुबुन हारिखौ नोजोर होनानै नायोबा गुबुन खौ जोङो बारा गायनाय नुवा बर'फोरखौ जोङो गथ' वानो जा बिदि बोराय-बुरै सेंग्रा-सिख्ला गासैखौबो जोङो दुब्लिफोराव ओ दैज्लां दिनाव जोङो थाब-थुब ओंखारनानै जोङो ओ मावै-दाङै जोङो जानाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बुंनो थाङोबा जोङो ओ गोदोनि बायदि बिदि गायनाय फुनायावबो ओ रंजा बाजा गोबां गैलिया नङा होमबा ओ जोङो गोबां बिदिनो फैसा ओ रां-रुफाखौ जोङो सानालासिनो ओ गावजों गाव मदद होनो जोबोर ओ गोसो गुदुंमोन नाथाय आथिखालाव समनि आं आंखालनि थाखाय बिथांमोना ओ बिदिनो रावजोंबो हेफाजाब होलायनो हायि बिदि जालांबाय नङा होमबा।
औ नंगौ थारैनो।
जोङो बिदि रांनिबाबो जोङो थांनो सम गैयै जालांबाय ओ नोंथां बिदिबा समाबो जोंनिया
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथांजों रायज्लायनो मोनना जोबोद गोजोननाय
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै औ।